हेलो
औ खोनाबाय दे। मा खालामगासिनो दायो? नोंथाङा मा खालामगासिनो दायो?
ओरैनो दं।
ओरैनो दं। जिरायना दं बिफां सिङाव ना न सिङाव सिङाव जिरायना दं।
न'सिंयावनो।
बोथोरा गरमथार ना? उम।
बुहुद गरम।
गरम बार बाराखै।
बाराथ एसेबां बाराखै थान्दा खालामनो हानाय बाराखै। आरो बारदोंंबाबो
औ।
नोंथांमोननि खैजा
हो।
नोंथां मोननि खैजा
बार बार गासिनो एसे एसे।
बारा बाराखै।
बारा बाराखै मा ओंख्रि जाखो दिनै?
ओंख्रियाथ' दालिसोमोन।
दालि दालि आलु।
दालि दालि गोजा ओमफ्राय फटल फाजिमोन आरो एवनाय फटल एवनाय।
खोनादों।
औ खोनादों।
औ औ आं आं जानाया मामोन फोरला आलुजों ओमफ्राय दावदै रुनाय। बिदि जादों आरो गोथाव गोथावालाय गोथावनो जायो।
ओमफ्राय दायो मा खालामामगासिनो नों फरायगासिनो दा नोंथाङा? ए फास इयार मा मा थाखोआव फरायदों होनदोंमोन?
एइस एस सेकेन्ड इयार।
औ हायार सेकेण्डारि सेकेण्ड इयार।
औ।
मोजां।
नोंथाङा
आंहाथ फरायनाया जोब्बाय। फरायनाया जोब फरायनायाव जोब्बाय ओरैनो दस्रा आलदा फरिखा बा आनजादफोरनि थाखाय फरायगासिनो आलादा
औ औ
नोंथांमोननिखा आबाद मावनो जाबायना दायो नोंथांमोननिखि आबाद मावनो नुजाबायना दायो
बुजियाखै मा होनदों
नोंथां मोननिखि आबाद मावनो लाहार फाहार खालामबाय नामा होनदों
अ आबाद मावनो आबाद मावनो लाहार फाहार खामगासिनो दायो मोजां दायो खोथिया फोनाय जोब्बाय बे खोथियाखौ फैयोना फार्स्टआव गिबियाव हा गिबियाव खोथिया फैयो बेनि उनावहा खोथिया फुनानैसो गायोना हालिखो एवग्रोना हाखौ मोनहोग्रोनानै
औ
दायो नै हा दाथ' अखाबो गैया देग्लाय नै एसे खम अखाया
औ औ मिथिगौ
दा अखा हाखांनानै अखाजों जुदि मोजां हाया गुरै जायो हालेवना टेक्टरफोरजों हालेवनानै अब्लानियासो उनावहाय एसे अखा हाबासो दै एसे थाबासो माइया गायजागोन
औ दैनि प्रब्लेम गैयाना नोंथांमोननि खिजा
जोंनि जोंनि ओनसोलाव दैया एसे प्रब्लेमानो जायो जानायालाय अखा अखा हानांगौ जायो आरोना अखा हाबासो सो दै मोनो दुब फोथाराव
औ जोंखि दंगनि मोनो आरो ओरै थेना लाबोयो हाजोनिफ्राय
हाजोनिफ्राय औ दंगनिफ्राय थेना लाबोनानै हाजोनिफ्राय थेनानै ओरै लाना फैयो आरोना फोथाराव दैया औ भुटान हाजो अरुणाचल हाजोनिफ्राय
अरुनाचलआव ओरै माबा गायोस गोलैयो
उम मोजां औ आरो दैयाथ मोजां नोंथांमोननिथिं
दैफोरालाय मोजां र
साफाथार फैयोना हाजोनि दैया
औ साफा फैयो अब्लाबो बारा लोंनायाव बाहायालै इखो दैखरनिखौ लोङो आरो
दै-दैखर जावो औ नोंथाङा ओरैबादि फोरमायनो हागोन नामा आबादफोरखौ मारै मावो नोंथाङा ओरैनो रोंङोना रोङा आबाद मावनो हालेवनो
हालेव नोखौथ रोंङो बारा आबादनि सोमोन्दै बुंजोबनो हानाय नङा आरो
माबा गैया नालाय आंहाबो नलेज गैया नालाय आबादनि सायाव।
मा खामना मोजां मोनो ओरैनो सरासनस्रायै।
सरासनस्रायैथ ओरैनो बिदिनो टाइम पासफ्राव ओरैनो गेलेलाबायनो मोजां मोनो आरो।
उम एसे नोंथाङा फोरमायगोन नामा ओरै नोंथाङा आ आनजाद होखांनायनि उनाव मा फरायगोन आरो इयुन-इयुनावहा मा जागोन नोंथाङा बेफोरखौबो एसे फोरमायनाय।
आनजादनि उनाव बे हाइ सेस माबा सेकेणडारिनि उनावहाय।
औ बिनि उनाव फरायना मा फरायगोन नोंथाङा मा जागोन उनि उनावहाय मा जानो गोसो बेफोरखौ एसे फोरमायदो गोलावहै एसे गोलावहै।
आंथ माबासो जानो गोसो। दंमोन मा होनो आइ पि एस।
उम। दा आइ पि एस आइ पि एस जानो थाखाय मा। फरायनांगोन बेखौ मोनथियोना मोनथिया नोंथाङालाय।
आं मिथिथला जाहैबाय।
मिथिथलाना। दा आं नोंथांखौ। फोरमायना होनोसै। दि खोनासं दे। नोंथाङा दा हायार सेकेणडारि आनजाद जोबखांनायनि उावहा नोंथाङा जिखुनु मोनसे आन्दार ग्रेजुवेट ग्रेजुवेसन। खौ फरायनांगोन कर्स लानांगोन आरो। नों आरसावनो लाजायो बा। साइन्सआव लाजायो बा कमार्सआव लाजायो बे नोंनि। गोसो आइ पि एस होनो था खाय जिखुनु मोनसे नोंहा डिग्रि थानांगोन। ग्रेजुवेसन डिग्रिल। थानांगौ। जिखुनु बि ए पास जानायनि उनाव बा बि ए सि। पास जानायनि उनाव बा बि खम पास जानायनि उनाव बा नोंथाङा प्रफेसनेल डिग्रि लानो गोसो प्रफेसनेल डिग्रि लानाय माने इन्जिनियारिं डाक्टार बेफोरखौ फरायखांनायनि उनावबो नोंथाङा आइ पि एस नि एगजामखौ होनो हायो। आइ पि एस जानो थाखाय नोंथाङा इउ पि एस सि आनजादखौ पास जानांगोन। बे इउ पि एस सि एगजाम। खौ आ इउ पि एस सि माने इउनियन पाब्लिक सार्भिस कमिसन होनना बुङो भारत हादोरनि। बेयो मोनसे। औ भारतनि संबिजितनि मोनसे अर्गेनाइजेसन आफाद आरोना। कन्सिडि अ संबिजदारि मोनसे आफाद इउ पि एस सि आ। थ बियो मोनसे एगजाम मोनसे आ आनजाद फाथियो बोसोरै फाथियो। बेखौ बुङो। इउ पि एस सि नि सि एस इ होननानै सिभिल सार्भिस एग्जाम। बे सिभिल सार्भिस एक्जामखौ नोंथाङा पास खालामनांगोन अब्लानियासो आइ पि एस, आइ एस, आइ एफ एस बिदि जानो हायो। आइ आइ पि एस आ जाहैबाय इण्डियान पुलिस सार्भिस। औ बेबादि फराना फरायनानै पास जानांगोन आरो। फार्स्टआवहाय गिबियाव इउ पि एस सि सि एस सि एगजामा फार्स्टआव मा जायो प्रिलिमिनारि होनना बुङो। प्रिलि प्रिलिमिनारि एगजाम बिनि उनावहा मेइन्स एग्जाम बिनि उनावहा आरो पार्सनेल इन्टारभिउ इन्टारभिउ थायो बे मोनथाम स्टेप्सखौ नोंथाङा पास खालामनो हानांगोन अब्लानियासो नोंथाङा आइ पि एस बा आइ ए एस बिदि जानो हागोन।
औ औ
बुजिबाय? दायो नोंथाङा जिखुनु मोनसे हायार सेकेणडारि पास जाखांनायनि उनाव जिखुनु मोनसे कर्स नोंथाङा फरायनो हायो आरो। डिग्रि फरायबानो डिग्रिल' पास जाबानो जायो दि नोंथाङा दि मास्टार दिग्रि एम ए एम एस सि खालामथारनांगौ बे खो थां नङा। नोंथाङा जिखुनु मोनसे सिम्पोल ग्रेजुवेसन पास जाबानो नोंथाङा बे आनजादखौ होनो हायो बेबायदिनो दायो ओ नोंथाङा मा मा आयदायाव फरायगासिनो दंमोन आर्टसाव। आरिमु आयदायाव। आरिमु आयदायाव दा? ओम हारिमु आयदायाव नोंथाङा मा मा साब ओ माबा मोनदों साबजेक्टसा आयदा
साबजेक आरि दं जुग्राफि दं खोनादों?
औ खोनादों
पलिटिकेल साइन्स
औ
दों ओमफ्राय एम एइल बड, एडभान्स बड
उम
इंलिसा थाखाबाय
ओंखारजाखाबाय बर'नि खन्थाइ रायथाइ फरायोना फराया नोंथाङा?
एक्सट्राथ' फराया आरो बे किथाब बिजाबाव मोननाय फरायो आरो बे फराय बिजाबाव थानायखौ फरायायो एक्स्रा बायनानै फरायफेराखै।
औ फरा बिजाबावहा दि खन्थाइ दं मोजां सोरबा बर'नि लिर गिरिनि नामखौ मोनथियो नों सोरबा नोंसोरनि फरा बिजाबाव थानाय मोजां खन्थाइ
मोजां आं हिसाबै माने
औ बे खन्थाइफोर थायोना मधुराम बर'मोननि खन्थाइ दं। इसान मोसाहारि खोनादों इसान मोसाहारिमोननि राव बेफोरखौ ओ जिउनि बेलासियाव ना मा दं खन्थाइ मोनसे
औ
बेफोरबायदि फरायनो हायो दं मोजां मोजां खन्थाइ दङ। जेबो नङा दायो नोंथाङा ओंखाम ओंख्रि संनो रोंगोना रोङा? नोंथां खोनादों औ ओंखाम ओंख्रि संनायखौ रोङो दा।
हेलौ
औ खोनाबाय। अ अ माने नोंथाङा मा मै मा ओंख्रि मोजां जाना मोजां मोनो बांसिन।
ओरैनोथ' सबाइ ओंख्रिखौ मोजां मोनो आंङो सबाइजों दाउ। सबायजों ना सबाय साम' बायदिसि नायखौ आरो
औ अनला अनला दाउखौलाय
बेखौबो मोजां मोनो आं बांद्राय मोजां मोना आरो माने सबाइखौ मोजां मोननाय बायदि मोनद्राया बेखौ।
ओ सबाया थावसिन गोथावसिन। सबाय आबादखौ मा टाइमाव मावोमोन मिथियो दा नोंथाङा।
सोरबा बेखौथ मेसेङाव मावनाय जायो।
औ मेसेङाव ना नोंथाङा ना हमनो रोंगोना रोङा
नाखौथ बारा रोंबांङा मा हमो आरो होमबाबो बारा ना हमनायनि एक्सपिरियेन्स गैया माने।
औ माने नाफोरखौ ओरैबायदि औ जों बोरसि बोननाय गोदो उन्दैयाव बा दाबो बोरसि बोनो नामा नोंथाङा।
दाथ बोनथला गोदो उन्दैयाव एसे बोनदोंमोन माने दायो गैथथारा बोनाय जाथला।
मोजां ना बोननाय जानाया गोथावसिन ना बाथोन देनानै। नास्राय ना गोरि ना
औ औ औ
बेफोरखौ मोजां मोनजायो
औ
आरो फिथिख्रि ना फिथिख्रि खोनादों ना फिथिख्रि
औ खोनादों
ओ ना फिथिख्रियाबो मोजां जानो ना मावा दाथ बे बोथोराथ ना मावा ना फिथिख्रि मोननायनि बोथोर।
औ
ना बामि नोंसोरनि जायगायावथ ना बामि मोनो खोमा।
मोनो बारा इदि मोनबाय थाया आरो मालाबा इदिनो सोरबा सासेया मोनगोन आरो एसेबां माने एभेलेबोल नङा।
औ जायो जायो मोजां दे मोजां नांबाय नोंथां रायलायनानै औ उनाव आरो रायलाय बेनोसै उनावहाय मालाबा दे दोनथनाय जाबाय बिदिबा दे नोंथां